नोंथां
औ नोंथां
हेल' नोंथां
औ हेलौ खोनादों
ओ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
ओ नोंथाङा ओ बे समाव औ फ्रियावनो दंथ'यो नामा नोंथां
औ आङो बर्थ'मानथ' फ्रियानो दोनथ'यो
ओ नोंथाङा फुंनि जामुंखौ जाखांबाय नामा नोंथां
औ जाबाय
औ ओ जोङो दिनै रायलायगोन ओ ओ सुबुंफोरनि ओ ओ रांखावरि बुथुमनायनि सायाव आरजिनायनि सायाव बुथुमनाय एबा आरजिनायनि सायाव औ नोंथाङा ओ गिबियावनो बुं बुंग्रोनो हागोन नोंथां ओ ओ जोंहा ओ ओ रांखावरिखौ ओ मा मा खालामोब्ला जोंहा बुथुमनो हायो आरो ओ बोरैहाय मुलाम्फा जानो हायो बेखौ नोंथाङा ससे फोरमायनो हागोन
जोबोद जोबोद साबायखर होनदों नोंथां खौ बेबादि आंनो सम होनायनि थाखाय। जों दिनै जों सावरायनो नागिर दों रांखावरिखौ माबायदि आरजिनो हायो। आथिखालनि मुगा आंगि बेयावनो सिगांनि समफोराव माबायदि आरजियोमोन बा माबायदिमोन बेखौ बुंग्रोनो सानो सिगाङावथ' जों नायोब्ला नुनो मोनो
बांसिनै जोंनि बर' हारिखौ माबायदि रांखावरि आरजि मोन बा माबायदि बर'फोरा माबायदि खस्थ'यै सोलिनानै जाबोनांगौ जादोंमोन ओ सिगाङावहा जोंनि बर' फोरा बेबायदिनो गुबुन हारिफोरनि सि सिङावहा थानानै बा गादब जानानै बिसोरो ओ जिउ खुंबोनांदोंमोन ओ बिसोरो गोबां रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायाखैमोन जायनि जाहोनाव बिस सोरो बेबायदि मोनसे गाहाय थाखोनि हारि बा जोंनि हारिया गाहाय थाखोनि हारि होननानै बय जोंबो मुगैजादोंमोन बा नासय जादोंमोन
औ
अब्ला जोङो ओम नायोब्ला गोदो बेबायदि गोबां सुबुंफोरा ओम बर' सुब बुंफोरा बेबायदि गावनि सम्पति बा बारि बागान हाफोरखौ फाननानैसो बेबायदि जिउ खुंबोदोंमोन बा बेबायदिनो ओ सोरबा बेबायदि गेदेर माहाजोनफोरनिफ्राय बेबायदि रांफोर लाबोनानैसो बिसोरो जिउ खुंदोंमोन नाथाय ओ दानि जुगावहा बर'फोरा बेबायदि मोनसे जौगानाय बा जौगाबोनाय मोनसे हारि जानायजों लोगोसे बेबायदिनो रांखावरि आरजिनाय बिथ थिङावबो जौगाबोबाय ओ दिनै जोंनि हारिया बेबायदि गुबुन हारिनि सिङावहा बेबायदि गंदबनानै थानांगौनि गोनांथि गैलिया होननानै आं सानो मानो होनब्ला ओम दिनै जोङो सोरगिदिं नायोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिखो बेबायदि रांखावरि आरजिनाय बिथिङावहा जौगानायखौ नु-नुनो मोनदों माबायदि आरजियो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' आइजोफोर बा बर' हौवाफोर बा बर' बेबायदिनो लाइमोनफोर साब फ्रोमबो बेबायदि गाव गावनो माबा मोनसे गावनि साननायजों बा बुद्धिफोर जों बेबायदि रांखावरि आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ दिनै जोंनि बे जुगावहा जों बुंनो नांगोन ओ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय दिनै जोङो गासै बिथ थिङावबो रांखावरि आरजिनाया जोंनि थाखाय गोरलै जाबो जाबोदों बै समाव सोलोंथाइ गैयैखाय बिसोरो बेबादि ओ साननो हायाखैमोन बा बिसोरनियाव साननाया बेबायदि गैयामोन जे मा खालामनानै रांखावरि आरजिनो हागोन नाथाय ओ दानि समावब्ला दिनै जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफोराबो बेबायदि सोलोंथाइ गोनां सुबुं जाबोबाय गियान गोनां सुबुं जाबोबाय बेनि थाखाय ओ माबाद दि रांखावरि आरजिनांगौ मा खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन मा खालामोब्ला जोंहा बेबायादि लसफोर जागोन मोनबा मुलाम्फा मोननाय नङा बेफोर गासैखौबो साननो हानाय जाबोबाय बेनिखाय दिनै ओ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माथ्र बेबायदि फरायनानै साख्रि मावनायजोंल' नङा नाथाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोर आबादानो बुं बा माबा मोनसे ओ फालांगि बिजनेस बेफोरबायसा मावनानैबो दिनै जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा रांखावरिखौ आरजिदों ओ मा मा मावो‌ होननानै होनोब्ला ओ दिनै गोबाङा बेबायदि साख्रिफोर मावनानै जिउ खुंदोंबा रांखावरि आरो आर जिदों आरो गोबाङा बेबायदि न'आवनो थानानै दाउ अमा बोरमा मोसौ मैसो फिसिनानै रांखावरि आरजिदों सोरबाया दाउ फार्म बनायदों सोरबाया अमा फार्म ओ बेब बायदिनो गोबां गुबुन गुबुन ओ जिब जुनारफोरखौ जायफोरखो जोङो न'आव फिसियो न'आव फिसिग्रा जिब जुनारफोर खो फिसिनानै रांखावरि आरजिदों ओ दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि न' न'खरफोरावहा बर' हौवाफोराल' बेबायदि रांखावरि आरजिनाय जायाखै ओ जोंनि बर' आइजो फोराबो जोंनि बिमाफोराबो न'आवनो थानानै अमा फिसिनानै दाउ फिसिना नै आरो जिफोर दानानै बेबायदि रांखावरि आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बर' ओनसोला रांखावरि बिथिङावबो बेबायदि जौगाबोदों ओ जों नायबावो मब्ला मोननो हागोन आबाद बिथिङावहा गोदोनि समाव जिबायदि आबादफोरखौ मावोमोन ओ बेबायदि गोबां फसलफोरखौ मोननो हायामोन बा फिथाइफोरखौ मोननो हायामोन जायनि जाहोनाव बेबायदि मुलाम्फाबो जायामोन आरो नायनो थाङोब्ला गोदोनि समावहा ओ बेबायदि मैगं थाइगंफोरा बेबायदि इसां बेसेन गोसा नङामोन नाथाय ओ दानि जुगावहा नायोब्ला जों नुनो मोनगोन जोंनि सोरगिदिं मावनाय आबाद जि आबादफोरखौ मावनाय जायो बे आबादफोरनि बेसेना गोबां आरो ओ मोजां फिथाइ खौ मोनहोनो हादों दानि बे आथिखालनि बि गियान मुगायावहा बेबायदि गोबां मुलि फोर बाहायनानै आरो गोबां बेबायदि आदब खायदाफोरखौ बाहायनानै गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनानैबो दिनै जोंनि बर' हारिया रांखावरि आरजिदों जों गोबां
बेबायदि सोरगिदिं नायोब्ला नुनो मोनगोन बायदि बायदि ओ गोबाङा बेबायदि इसानसालिफोर वेबिंफोर बनायनानै खुलिनानै बेबायदि रांखान्थिफोर आरजिनो हादों जेराव ओ सानसेयावनो बेबायदि गोबां दख'नाफोरखौ दानानै दिहुनदों फालिफोरफोरखौ दानानै दिहुनदों जायनि जाहोनाव गोबां मुलाम्फा जादों आरो जोङो नायोब्ला नुनो मोनबावगोन जोंनि गामि ओनसोलावहा गोबाङा बेबायदि फालांगि खालामो गुबुन गुबुन रोखोमनि फालांगि जेरै सोरबाया उम
उम मैगं थाइगंनि फालांगि सोरबाया माइनि फालांगि आरो बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि फालांगि आरो सोरबाया बेबायदिनो ओ जोङो इंलिसावबा कन्ट्रेक्टर होननानै बुङो बर'आव मा होनगोन आं बेखौ मोजाङै मिथिला बेनिखाय इंलिसावनो बुंनाय जाबाय बेबायदि खामानि मावनानै दिनै गोबाङा बेबायदि रांफोरखौ आरजिदों आरो गावनि हदायबोनि जिउ खुंनायखौ गोरलै लामाथिं लाबोदों नोंथाङाबो बे समावहा बेबायदि रांखावरि आरजिनायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन
औ नोंथां ओ नोंथांनि ओ बुंनाय बाथ्राफ्रा गासैबो बो थार थारानो बेनि गेजेराव आं फंनैसो बुंगोन ओ नोंथाङासो बुंलांबाय ओ गोदो गोदायनि दिनाव ओ जोंहा माखासे ओ लेखाबो रोङिनि जाहोनाव ओ बिदिनो आर्जिनायाबो खममोन आरो दानि मुगायाव आरो ओ लेखा गोरों जाबोनो हमदों अ बेनिफ्राय जोंहा ओ माखासे आरजिनायफोराबो बांनो हमदों आरो ओ जोंहा ओ रांखावरि आरजिनो होनोब्ला ओ जोंहा फरायनानैबो सोलोंथाइ बिथिङावबो ओ फराय फराय फराय फरायनानै जोंहा ओ सानसे जोंहा बिदिनो ओ साख्रिफोर लानो हायो साख्रिजोंबो जोंहा ओ गोबां रां खामायनाय बिदिनो लोगोसे जोंहा आ आ बिदिनो ओ गाव गाव आइजो माहारिया ओ जोंहा न'आवनो गावबा गाव जि दानाय आ बिदिनो औ अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय अ बेजोंबो जोंहा ओ गोबां रां खामायनायखौ रां खामायनो हायो बेजों लोगोसे जोंहा आबादनि बिथिङावबो जोंहा ओ बानलु आबादखौनो बुंगोन आङो आ बानलु आबादखौ जोङो ओ गिबियावनो जोङो आ हालेवना लाबाय हालेवना लानानै जोंहा फुलिखौ फांसे फांसे गायलांनानै। बिदिनो जोंहा देरबा ओ बिखौ देरबा बेखौ फालु फिथाइखौ खायो आरो जोङो बेखौ खायोब्ला जोंहा ओ केजिसेयाव बेखौ सेजौ बाजि नैजौसो बिदियाव फाननाय बिदिनो जोंहा बिगासो गायनो हायोब्ला। ओ ब्रैजि ब्रैजि रोजा बाजि रोजा बेनि गेजेराव जों खामायनो हायो आरो ओ बिदिनो जोंहा ओ गय बागानावबो बुंजायो बिदिनो गय बागानावबो जोंहा ओ जुदि बिगासे गय गायनो हायोब्ला जोंहा ओ ओ केजि सेयाव बिदिनो बाजि द'जि रां थाङो बिदिनो थाङो जोंहा बिगासेयाव ओ थामजिनिफ्राय ब्रैजिसो रोजानि गेजेराव जोंहा खामायनाय आरो ग बिनि जोंहा खोला खोला ओनसोलनि गया एसे खम जायो दामफ बिनि सा ओनसोलनि दामफ्रा एसे गोबां जायो खोला ओनसोलनि गया बिगासेयाव थामजिनिफ्राय ब्रैजिनि गेजेराव जायोब्ला जोंहा ओ साहा ओनसोलनि गया ओ बाजिनिफ्राय द'जि रोजासोनि गेजेराव जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा खामायनाय होनोब्ला जोंहा गोबां बिथिंनिफ्राय रां खामायनो हायो बिदिनो जोंहा ओ माखासे ओ बिदिनो माखासे न' न'खरनि सुबुंफ्रा सोरबाबा ओ बिदिनो जेखाइ हेबो सोरबाबा ओ खबाय हेबो ना सारानो थाखाय ओ बि बिदिनो ओ सोरबाबा ओ दंफांनि ओ सियार बिदिनो माखासे आगजु जिरायग्रा आगजु बानायनाबो जोंहा गोबां रां खामायनो हायो बेजों लोगोसे ओ जोंहा रां खामायनो होनोब्ला गोबां बिदिनो दंबावो जोंहा जोंहा ओ नोंथाङानो ससे फोरमायहरनो हागोन नोंथां
औ ओ ह नोंथाङा बेबायदि बुंबाय माखासे जोंनि बेबायदि बायदि बायदि रोखोमनि न आव आइजें आइला बानायनानै बेबायदि रांखावरि आरजिनो हायो ओ जोबोद जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजों बेबायदि ओ सावरायनो मोननानै दिनै जोंनि बर' हारिफोरा माबाददि रांखावरि आरजिदों बा मा मा मावनानै बेबायदि गावनि जिउ खुंलांदों बा गावनि न'खरफोरखौ खुंलांदों जोबोर मोजां मोनबाय दिनै आरो बेबायदिनो उनफोराव जुदि सम मोनब्ला मोनबावोब्ला नोंथांजों सावरायबावनो बेबायदि समफोरखौ आं लनो हास थायो दिनैनि सावरायनायखौ बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नोसै जोबोद
औ आंबो ओ नों नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ एसेयावनो गोजोन
ज
औ अ